हेलौ
औ
औ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों खोनादों
ओरैनो नोंथाङा माबाफोर खालामदों नामा माबाफोर खामानिफोर मावदों नामा नोंथाङा
दाथ' ओरैनो दङ आङो
ओरैनो दङ ना अब्ला दसे सावरायजागोन नामा नोंथां सानैजों
औ सावरायजागोन नोंथां
औ औ अब्ला जोङो माने जिहेथु जों गामि आं गामि एरियाबा नोंथाङाबो गामि एरियायाव थानो थायो जानो हागौ गामिनिनो माखासे नियम निथिनि फारसेनो एसे सावरायनोसै नामा नोंथां गामिनि मानसिफ्रा माने माबायदि थायो बा गामिफ्राव मा मा नियम थायो बेफोरखौनो एसे सावरायनोसै नामा औ जिहेथु आङो जोंनि माने गामिनि बा जोंनि खाथि खालानि गामिनि नियम निथिफोरखौनो नोंथांनिसिम फोरमायना होनोसै बा नोंथाङाबो नोंथांमोननि गामिथिजायनि नियमफोरखौ एसे फोरमायना होदो आं आंनो रायलायग्रोसै नामा नोंथां
औ जागोन जागोन नोंथांनिखौ एसे लासै खोनादों
औ औ
एसे ओं दा दा मोजां खोनाबाय दे
औ माने जोंनि साइडनिखौ एसे बुंफोरना होनोसैना नोंथां जेनेबा जों गामियाव थां थाग्रा हिसाबै जोंना गामि हिसाबै माखासे माने माखासे माबा थायोना नियम निति बा गामिफ्राव जोंना गावबुरा सेक्रेटारि बेफोरबायदिया थायो नङा होमबा जोंनाव गाव गामिफ्राव गावबुरा सेक्रेटारि हालमाजि दिउरि बेफोरबायदि थायो जिहेथु गावबुरा गावबुरा होनोबा जोङो मेइनलि माने बेफोरबायदि बिबानखौ जोङो बोसोरथामनि थाखाय जों गामियाव माने सायख'नानै दोननाय जायो आरो मानसि नायै मानसि जिथु माने फाला फाला बोसोरथाम बोसोरथाम माने बेफोरबायदि थाम बोसोर थाम बोसोरनि सायख'लायनानै दोननाय जायो आरो जिथु गावबुरा होनोबा जों मेन गामिनि गावबुरा मेन माने जायनि खोथाया बांसिन सोलियोबा गावबुरानि खोथा मथे एसे बांसिन सोलिनाय जायो बा गावबुरानि खोथाखौनो माखासे मानसि माने लानानै सोलिनांगौ जायो बेफोरबायदि आरो नियम नियमखौ जिहेतु गावबुराया खालामो बेफोरबायदि खालामनाय जायो जिहेथु गावबुरा थाबाय ओमफ्राय सेक्रेटारि होनोबा माने जिहेथु गामिनि बाजेटफोर जिथु गामिफ्राव मानि बा माखासे बाजेट थायो नङा होमबा
औ
जिहेथु गामिफ्राव जोंना सोरनिबा न'खराव हाबाफोर जायोबा बा जुलिफोर जायोबा बा बस मानसि थैनाय माबाफोर जायोब्ला जोंना कालेकसन थायो माखासे जिहेतु हाबा फ्रावबो थायो बिदिनो मोनसे न'खरनिफ्राय जौसे जौसे रां सोरबाया माने जा गोसो हरनो हायो आरो अब्लाबो माने गामि हिसाबै गामियाव बा गामिनि न'खराव सोरनावबा माबा मोनसे माबा जादों हिसाबैहाय माने जोंना न'खरसेनिफ्राय माने जौसे जौसे रां लानाय जायो आरो बिदि हाबाफोर जायोबा जुलिफोर जायोबा बिदिनो बिदिनो माने सोरनिबा न'खराव मानसि फैनानै जुदि बसफोर जायोबा बेबायदिनो आरो जौसे जौसे रां खांनाय जायो। बेफोरबायदि नियम निथि दं आरो बेफोरखौ हिसाबखौ माने जोंना सेक्रेटारिया लानाय जायो आरो आरो जिहेथु गामिफ्राव जोंना माने रायजोयैनो माखासे फैसा जमा जानायफोरजों बिदिनो माखासे जिहेथु खाबा बा जुलि फोर जानाय समफ्राव जोंङो गोनांथि जानाय मा होनो बेफोर सारायफोर
औ
खोस्लि माखासे जिहेतु संनाय खावनायफ्राव नांगौ बेफोरबायदि बुस्थु बा सियार जिरायग्रा सियार टेबोल बेफोरबायदि बायथुमनानै नायफोरनि हिसाबफ्राव माने बे सेक्रेटारिनि आखायाव थायो आरो जोंनि जिहेथु हालमाजि हालमाजि होनोबा माने जोंना जाहैबाय जिहेथु माने बेफोरबायदिनो हाबा बस बा मिथिं दावथिं जायोबा जोंना खबर दैथायग्रा बेखौनो जोंङो माने माबा होननाय जायो आरो ओ हालमाजिनि आखायाव हालमिनि हालमाजिनि आखायाव माने बेखौ हगारना होनाय जायो आरो खबर दैथायग्रा होननानैहाय आरो जोंना थाबाय ओरैजाय देउरि देउरि होनोबा माबा मोनसे बे जोंनाव गामिनि जिहेथु गारजा हामबाय गार्जा बा लोथि गार्जा गार्जायाथ' जोंना मोननै जायो।
उम
हामबाय गार्जा आरो लोखिगार्जा जायो आरो बेफोराव जेनेबा जोंना लोखि गार्जा बा हामबाय गार्जाफोर जायोबा मोनायाव जिहेथु जिदिनाखौ माने साालनि होगोन जोंना फुजा मोनसे होयो बेफोर माने फुजा होयैनि सिगां माने सालानि मोनसे ओरैनो मा नेमाखौ गोथार खालामस्रांग्रोयो आरो गामिखौहाय बिनि उनावसो फुजा गोयो नालाय माने दै सानथि खफोरखौ न'खर न'खर माने गासैनि न'खरावबो खारनानै होयो आरो बेबायदिनो मानसि थैयोब्लाबो जोंना मानसि दैखांनानै पस् जिहेतु माने सानथामनि उनाव जोंना दस ह गार नालाय जिहेथु सुवाखौ गारो अब्ला माने जोंना बे दै सान्थिखौ लानानै न'खर न'खरनो बे माबायाहाय जेउरियाहाय सारनानै हैजोबो आरो बेबायदि नियम निखि आरो जिहेतु गामिफ्राव माबा मोनसे दावराव जायोब्ला बा सोरनिबा न'खराव नांजलाय खमलाय जायोबा बा सोरनावबा माबा मोनसे सुबिदा असुबिदा जायोबा जोंना माने गामियाव नियाव मोनसे दंङो जे माने गामियानो माने ज' जानानै माने गामियावनो राय रायज्लायलायनानै माने गामिजोंनो गावब्रा सेक्रेटारि ज' जानानैहाय गामिनि मानसि मानसि न'खरनि गाहेला गाहेलाफोर ज' जानानैहाय माने बेफोरबायदिनो दावराव दावसिफोरखौबो माने बे गिदिराव लांङा लाबसिनो गामिफ्रावनो फोजोबलायनाय जायो आरो बेफोरबायाददि आरो माखासे बुहुत नियमफोर दङ फिसा फिसौ बुङोब्ला माने गोबां गोलाव जालांगोन बा आंबो नोंथांनिखौबो एसे मिथिनांगोन नंङा होमबा जिहेथु जोंनिखौ एसे बुंथरना होबाय आंङो दा नोंहा नों नोंथांमोननिथिय माबायदि बेफोरबायदि नियमफोरखौहाय एसे माने बुंथ'नानै होनो हागोन नामा नोंथांङाबो
जागोन दे नोंथां दा जोङोथ' नेमखान्थि ओ बर'फोरनि नेमखान्थिनि सायाव राय्लायदोंथ' दा बे हिसाबै आङो जोंनि गामियाव सोलिनायखौनो बुंनोसै ओ जिहेतु ओनसोलनिखौथ' आं माखासेखौ बांद्राय मोनथिजोबला जिहेथु औ जोंनि गामिनिखौनो बुंसै औ दा गामिनि नेमखान्थि होनोब्ला माने गिबियावनो आङो गथ' जोनोम जानायजों लोब्बा लाखिनानै बेखौ बुंग्रोसै दा गथ' जोनोम जाबा मा बा गथ'आ न'आवनो हक बा माबायावनो देहा फाहामसालियावनो हक बेफोरबायदि हस्पिटालनिफ्राय जेब्लानाखि माने सासे गथ' जोनोम जाखांनायनि उनाव माने न'आव लानानै फैनाय जायो अब्लाहाय माने बे ओ गथ' जानाय न'खरावहाय ओ ओ जोङो जोनोम जानायावहाय बेखौहाय सुवा मानिनानै लायो आरोना ओमफफ्राय बिनि उनावहाय जिहेथु गथ'आ माने ओरै साननानै लानाय जायो सासे जोनोम जागोदान गथ'खौ बियो सिगांनि समावबा मामोन बेखौहाय बुरि बुरि सुबुंफोरा फैनानै माने दै सारस्रोननानै बुंफैनायखौ नुनो मोनो आरो सिगाङावबा बियो दाउमा दाउसामोन ना जिब जुनारमोन ना हारसा ना बांगालमोन ना गुबुन हारिमोन जिहेथु जोंनि बर'नि न'खराव गंसे न'खराव जोनोम जाफैबाय हिसाबै दिनैनिफ्राय नोङो बर'आनो जासिगोन बा बर' न'खराव फैबाय बर' जाबाय होननानै बेबायदि दै सान्थि सारनानै बाथ्रा बुंसननायनि नेम बेखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां आरो बेजों लोगोसे नो नोंगौ फोथायथावबो मानो होनना बुङोबा मानसिनि जिउआथ' जोङोथ' बयबो थैसुला नालाय थैखांनायनि उनाव जों मा जायो रावबो बुंनो हाया ओंखायनो माने बेबायदि दि रायसंनायखौ जिहेथु बुरि गोदोनिफ्रायनो नेमनि गेजेरजों लाबोदों होननानै जों फोथायनो हायो
आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा गथ'खौहाय गथ' गोरलैखौ संग्रायाव ओ माखासे जिस्रि खिथाब जों बेबायदिखौ नुनो मोनोमोन जिहेथु बिमा बा जोंनि बिमा माहारिया गाननाय माखासे दख'ना ओ सुरि बेफोरबायदि थायोमोन गामि ओनसोलाव बेफोरबायदिखौ बिसिनानै जिस्रि खिथाब बानायनानै संग्रायाव बनानै उन्दै गोरलैखौ बेबायदियाव फुथुनायनि नेम बियो जोंनि गामियाव दङ आरो बेजों लोगोसेनो दानिया ओ जोनोमनि उनावहाय हाबा बे हाबानिखौ मोननैसो राय- खांनोसै मानो होनना बुङोबा हाबायाबो जोंनि जिउनि मोनसे बाहागो नालाय दा ओ हाबानि बे समावहायथ' जों नुनो मोनो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि हाबा होनायखौ जों नुनो मोनो आरोना जिहेथु ओ जोंहा बर'नि गेजेरावहाय ओ बेबायदिनो हाथा खुरनायनि नेम बेफोरबायदिबो थायो आरो खायफाया आर'जनि गेजेरजोंबो थायो दा बेनि गेजेरावनो जोंनि गामियावहाय बेबायदिनो जिहेथु जोंहा माखासे जोंनि गामिनि नेम निथि जेरै आहुथि होनाय बा जयग' होनायनि गेजेरजों बेबायदिनो हाबा लानाय जायो बेबायदि समफोरावहाय बिबान बाननानै लाबोनाय बेफोरखौबो नुनो मोननाय जायो आरो बेबायदिनो बिबान बाननायाव बिबान लाबोनायावहाय बा बैराथिफोरा लानाय बै जिहेथु मा होनो बेखौहाय बैराथिफोर लाना लाग्राया बेयावहाय सान आरो अखाफोर बेफोरबायदिबो आखियो आरो बिबान बाननानै लांनाय जे बिबान बै लांनाय बेयावबो सान अखाफोर बेबायदि आखिलायनायनि नेम बेफोरखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो हाबायावहाय दननि बाहायथि बेखौ नुनो मोनो आरो हिनजाव गोदान बा हौवा गोदानखौ जिहेथु हौवा गोदाना जुदि हिनजाव गोदाननि न'खराव हाबा जागोनबा बा हिनजाव गोदानखौ जुदि लाबोनानै हौवा गोदाननि न'खराव हाबा खालामफैगोनब्ला बेयावबो माने फैनानै सफ फैनायावहाय दरखंवाव बा लांगोना मोखाङाव गाम्बारि खामफ्लायाव गाखो होनोनानै आथिं आखाइ सुनानै होनाय बेफोरखौ नुनो मोन्नाय जायो आरो आरो बेनि अनगायै गोब गोबां दंबावोमोन अब्लाबो आंङो आरोबाव थैनायनिखौ खोन्थाबावसै मोननायसो थैनाय समावहाय जोंहा सासे गोथैखौहाय बाननानै लांनानै गारैबा बा सावोबा बा फुबोबा फैनाय समावहाय बेबायदिनो नारजि अरगारनायनि नेम बेयो जोंनि गामियाव दङ आरोबाव जोंनि गामियावहाय दस दिननि उनावहाय जोंना दसा होगारो बेबायदिनो माने बावो आरोना दसदिननि उनाव ओमफ्राय बिनि उनावहाय खायफाया बे दिनखालिनो सारादुखौबो खालामो आरो खायफाया बेनि अखानायै सारादु खालामनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो आरो सारादुनि समावहाय बेबायदिनो नारजि अरगारनाय बा नारजिखौहाय बेबायदिनो माखासे संजानाय साराद' जिहेतु माने जिखिनि माने सङो ओंख्रिफोर बा बेदरफोर खायफाया बेदरबो होयो नालाय सारादुखालि जोंनियाव बेवहाय नारजि बिलाइखौ गोरानखौ एसे एसे सारलानानै होफादेरनाय बेफोरबायदि नेमखौ नुनो मोनो मोननाय जायो आरो नोंथाङां
औ औ
थ जोंना समाबो जाबाय नोंथां बेनिखायनो दोनथ'सै
औ औ दे नोंथां औ